हेल' नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा दा फ्रि दंना नोंथां।
औ नोंथां आङो फ्रियैनो दङ दायो।
औ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथां आङो देहा आरो सावस्रि बे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
हाब नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा मानोना जों दा बे आयदानि सायाव सावरायनो हायोब्ला जों गोबां बाथ्राया जों सोलोंलायनो हागोन नङा होमबा
थारैनो नंगौ नोंथां थारैनो बिदिब्ला नोंथां नोंथांङानो एसे जागायना होग्रोदो नामा नोंथां
जायो जायो नोंथां ओव आंबो बे आयदाखौ बिराद मोजां मोनो आरो नोंथांङा बे आयदाखौ लानायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों दा जोंङो सावरायनो लानायानो जाहैबाय बेनो नंङा देहा आरो सावस्रि औ जोंङो सुबुं जानानै बयबो देहा सावस्रिखौथ मोनथि गैखाया जाहैबाय देहा होनना बुङोब्ला जोंङो गावबा गावनि मोदोम बा सानाय सुनाय जेबो बेमार आजार बा गावनि सावस्रि बिसेबां गोख्रों बेसेबां नों मोजां थाबायनो हायो बेफोर गासिखौबो नायोबा जों देहाखौ बुंनो हायो आरो एखमबा जोंङो लोमजायोबो एखमबा बेबायदिनो जों लोमजायाबो दा बेनो जाहैबाय जोंनि देहा आरो जोंङो बे देहाखौ गोग्गो लाखिनोबा जानाय लोंनायजोंल नंङा बिदिनो मावनाय दांनाय बा एक्सारसाइस बेफोर गासैबो जोंनि देहा आरो सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां आरो दा जोङो देहायाथ बिदिनो जाहैबाय दा सावस्रिया जाहैबाय जोंङो देहा आरो सावस्रि एखेयानो होनजायो
नोंगौ नोंथां थारैनो
सावस्रिया मोजां थायो जेब्ला जोंङो सानफ्रामबो एक्सारसाइस खालामो नांगौ रोखोमनि जानाय आदारखौ जानो रोङो बेबो थि जखानि आरो थि समाव जानांगौ बेफोर गासैबो मानसि नि देहा आरो सावस्रिखौहाय जोथोन लानायाव बा मानसिखौ बेमार आजारनि जानाय फ्राय एसेबाबो रैखा होयो आरो
औ थारैनो नंगौ नोंथां
देहा आरो सावस्रिया माब्रै गोग्गो थागोन बेखौ जों सावरायनो थांङोब्ला गिबियावनो जोंङो जानायनि सायाव सावरायनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला जानाया मोजांब्लासो मानसिनि देहाया मोजां जागोन आरो बेल नंङा जानायजों लोगोसे जुदि मानसिया एसे एनै खामानि मावफायाब्ला मा देहाया लोरबां जालांङो आरो नंङा होमबा नों मानोना जोंङो जायो बे जानायखौथ नोंङो बाहायगारनो थाखाय बोलो बाहायगारनो थाखाय माबा मोनसेथ खालामनांगोन नंङाबा जों जायखौ जाबाय थायो बे जोंनि मोदोम सिङाव जमा जानानै थाजोबगोन आरो जेरै प्रटिनफोरखौ जों सानफ्रामबो जाबाय थायोब्ला प्रटिनाथ जोंनि देहानि बांनायखौहाय बा देहायाव गोदान जिबख्रि सोरजिनायखौ बियो मदद गोदान गोदान जिबख्रिफोर जोंनि मोदोमाव सोरजि जागोन बिदिब्ला मा जागोन बिदिनो मोदोमा देरनायनिफ्राय देरगोन देरगानिफ्राय देरलांगोन बेरनो गिदिर जालांगोन आरो मोदोमा प्रटिन बारा जायोब्ला बेबायदियाव मा जायो मानसिया गावनि मोदोमा गिदिरद्राय जायोबा मेंङो थाबायनो हाया जायो बोलो गैयै जालांङो लोरबां जलांगोन आरो बेनि थाखायनो जों मा खालामनांगौ जायोब्ला जोंङो थिग जखानि खामानिबो मावनो गोनां जायो दा देहा आरो सावस्रिखौ जुदि सासे मानसिया गोग्गो लाखिनो गोसोब्ला जोंङो माखासे आदारखौ थि जखानि जानो गोनां नंङा नोथां जोंहा जेरै जों मिथिखागौ माखासे जाग्रा आदारफोरखौ खौ जायफोर जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार बेफोरनो जाहैबाय कार्बहाइद्रेट प्रटिन मेजेम आरो बिदिनो नैबे माबाफोर खनि खनि बुस्थुफोर जायफोरखौ जोंङो बे संख्रिफोरनिफ्राय मोनो बा बबेबा मोनसे फिथाइ साम फाथाइनि बिदैफोरनिफ्राय मोनो मस्ला हारिफोरनिफ्राय मोनो बे जाहैबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय भिटामिन आरो दा सावस्रिया गोग्गोआ थायो जोंना मोजां रोखोमनि थि जखानि भिटामिन थायोब्ला मानसिनि देहायाव दा बेनि थाखायनो जों भिटामिन गोनां फिथाइफोरखौ जायो ब्ला देहाया बा सावस्रिया जोंना गोख्रों जानानै थायो। लोमजानाय साजानाय बेफोर ल' नङा जोंनाबा जेन'बा मेगननि बेमार जाबाय मेगननि बेमार जायोब्ला मा जायो जोङो भिटामिन एनि खम जायो। दा बेनि थाखाय जोंङो भिटामिन ए गोनां बुस्थुखौ सायख'नानै जानांगौ आरो। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेमारनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आदारफोरखौ जानांगौ जायो। जेरै बोलोनि थाखाय जोङो कार्ब'हाइद्रेट जानांगौ जायो। खामानि मावग्रा बांसिन जुदि सासे मानसिया खामला मावग्रा खामानि मावग्रा मानसिबा बेबायदि मानसिया जोङो ओ प्रटिन आरो कार्ब'हाइद्रेट गोनां बेसादखौ जानाया जोबोद गोनां आरो। मानोना बिसोर सानफ्रोमबो खामानि मावो ओंखायनो बिसोरनो बेबायदि आदारखौ नांगौ। जुदि खामानिल' मावो जानाया मोजां जाया होमब्ला बिनि लेहाया लोरबां जालांगोन आरो बे लोमजागोन आरो। ओ बेबायदियैनो बिनि इमिउन सिस्टेमाबो बिराद दुरबल जालाङो दा जानायफ्राबो जोंनि देहा आरो सावस्रिजों बिराद सोमोन्दो दं। आरो बेल' नङा जोङो नुयो नैबे एक्सारसाइस खालामनाय जायखौ जोङो बुङो ब्याम। ब्याम खालामनायाबो देहानि सावस्रिजों बिराद थोंजों सोमोन्दो दं आरो सासे मानसिया जुदि ए जि गावनि जिउआवहाय एसेब्लाबो एक्सारसाइस खालामाबा बा सानफ्रामबो एसे एसे ब्याम खालामाबा बियो सानफ्रामबो उन्दु उन्दु जाबाय थायोब्ला मा जायो बिनि देहाया बिराद लोरबां जालांगोन बिनि इमिउन सिस्टेमाबो स्ल' जालांगोन अब्ला बियो मा एसे एनै अबावबा सौथुयोब्लानो बा माबा मोनसे फिसा एक्सिडेन्ट जायोब्लानो बेबायदि मानसिनि गारायफ्रा फाहामनो खस्थ' जायो आरो। मानोना बिसिोरनि इमिउन सिस्टेमफ्रा स्ल' जालाङो। नाथाय आथिखालावहाय जों नुयो बेबायदिनो गोबां जानायनि बेमारफोरबो जासै जेरै जों जानायफ्राथ' गासिबो न' सलिया जोब बेयाव पयजन गोनां जाजोब्बाय नालाय ओंखायनो जों जानाय आदारफ्रानो जोंखौ लोरबां खालामगासिनो आरो दा बेबायदियैनो जोंनि सावस्रिफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय दा बेनोमोन नोंथां सावस्रि आरो जानायजों लोब्बा थानाय माखासे ओ देहा आरो सावस्रि सायाव आं फंनैसो बुंबाय दा आङो नोंथांनिफ्रायबो एसे खोनासंनो लुबैबाय नोंथां। देहायारि सावस्रिखौ लानानै नोंथाङा नोंथांनि बुंफोरलुखौ एसे फोरमायनानै होलायदो
औ जागोन नोंथां। नोंगौ नोंथां थारैनो देहा होनना बुंब्लाथ' जों मिथि थिखायो नङा होमबा नोंथां देहा मानि देहायानो दोगगोन जों जायखौ गोदोनो लेखाफोराव फराय मोनखादों नङा होमबा नोंथां देहााया गैयाब्ला मानसिया जेबो गैया नङा होमबा नोंथां। देहा गैयाबा जोङो खामानि मावनो हाया थाबायनोबो हानाय नङा लोरबां जागोन दुरबल जागोन नङा होमबा नोंथां। जों रायज्लायनोबो हानाय नङा। बेनि थाखायनो जोंनो देहा गैयाबा जेबो गैया जों बेखौ होननो हायो नङा होमबा नोंथां। दा जों देहाखौ बा गावनि देहा बा माबाफोरखौ नङाोम नोंथां सावस्रिफोरखौ जों जोथोन लाखिनांगौब्ला जों जेब्लायबो गावखौनो गाव जेब्लाबो सांग्रां जाना थानांगोन न'आ होनबा नोंथां। नङा होमबा नोंथां, औ जेरै जों जा जानायनि नोंथाङा होनखाबाय जानाय, लोंनाय थानाय स्टाइल नङमोन नोंथां बेफोर गासिबो नोङो मोनसे मोनसे बेलेन्स लानानै जोङो गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनांगोन नोंथां नङा होमबा अभार जाबाबो देहाया गाज्रि जायो जायाबाबो गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
बिदि आरो जों जेरै बेदरफोर अभार जाबाबो जोंनि देहाया गाज्रि जायो आरो जों बेदरफोर जाबा जाथाराबो जों दुरबल जायो उइक जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो गासिबो जिनिसखौ जोङो मेनेज बा बेलेन्स खालामनानै जों गासिखौबो जानांगौ जाना फैयो नङाोन नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेबायदिनो जेनेबा दिनैनि दिनावथ' नोंथाङा नुखाबाय होमबा नोंथां जों नि मानसिफोरा बा दिनैनि सुबुंफोरा ओरैबायदि जाबाय नोंथां माने ओ लोमजानाय साजानायखौ बांसिन खोनानो मोनसै नङा नोंथां बेफोर गासिबो मोनफा मोनफा जानायनि थाखाय बांसिन जाबाय होननानै जोङो हमनो हायो नङा होमबानों नोंथां दिनैनि दिनाव ओरैबायदि जाबाय जोंनि जाग्रा आदार जायखौ जों होनो नङा होमबा नोंथां मैगं-थाइगं गासिबो जा ओ जेनेबा जाग्रा मुवाफोर जेनेबा नङा म'म नोंथां ना बेदर गासिबो बेफोर गाैबो दानि दिनाव माने मेडिसिन बाहायजोबनाय नङा होमबा नों थां मोनफ्रोमबो मैगंफ्रानो गासिबो मेडिसिन बाहायनाय मोनफ्रोम मोनाफोरानो गासैबो मेडिसिन बाहायनाय नङा होमबा नों थां मुलि बाहायजोबनाय बेफोरनि थाखायनो जोंनि देहायाव दा मा जाखो नोंथां गोबां माखासे बेमारफोर जाय बेमारखौ जोङो हमदां स हाया नङा होनबा नोंथां मानि थाखाय जादों मा ब्रै जादों नङा होनबा नांथां बेफोर बेमारफोरा जोंनि देहाफ्राव जोंनि सुबुं फोरनियाव दा बांसिन बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां दिनैनि दिनाव नायोब्ला जोंनि हस्पिटेलफोरा जायगा थोलायो सानफ्रोमबो सोरांबाबो सोरांबानो नङा होनबा नोंथां गोबां सुबुंफोरनि थुबुर जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां दा बेफोर गासिबो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जानाय आदारनि थाखायनो जादों होननानै जोङो बांसिन मिथिनो हायो दा बे ओंखायनो जों मा खालामनांगौ दिनैनि दिनावथ' गोनोखोआरि जुग नङा होमबा नोंथां दा मानसिफोर फोर गोबां गाव गावनि लाइफआव बेस्थ' नंगौ ना नङा नोंथां ओरैबायदि बेस्थ' गावनि साख्रि मावनाय गावनि खामानि मावनाय गावनि बिजनेस मावनाय नङा होमबा नोंथां गाव गावनि लाइफआव बयबो टेनसन नाथाय मानसिफ्रा मा खालामो बेफोर टेनसनखौ लानानै मानसिफ्रा बां द्राय एक्सारसाइस खालामला खामानि मावला नङा होमबा नोंथां मानसिफ्रा ओरैनो थायो लोङो गाव गावनि खामायाव बेस्थ' थायो नङा होमबा नोंथां गावनि आरो बांद्राय गोलोमनाय मोनोबा एसि होयो फेन फांखा होयो नङा होमबा नोंथां ओ बेफोर बेफोरबायदि एयार कुलार जायो बेफोरबायदि मानसिफ्रा न' सिङाव थुम थुम हाबसनोनानै खाय मावो दा बेफोरनि थाखाय जोंनि देहायाव बांसिन ओ बेमारफोरा बांसिन सनदेरनो बा जानो थाखाय ओ खाबु मोनो आरो नोंथां दा ओंखायनो जोंनि मानसि फोरा बा जोंङो बयबो सुबुंफोरा एसे एनै खामायफोर गैयाबाबो जों एक्सारसाइस खालामनाय नङा होमबा नोंथां आरो फुं फुङाव जोङो एक घन्टानि थाखाय बा आधा घन्टानि थाखाय थाखाय रानिं खालामनाय खारनाय बारनाय एसे बाज्ल'लाबायनाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नगौ
बोलाबायनाय बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा खालामनांगौ आरो नोंथां आरो जोङो हरनि समफोराव नङा होमबा देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय जोङो जानाय आदारखौ खम जानांगौ नङा होनबा नोंथां हरफोराव आरो जानाय आदारखौ जेब्लायबो जोङो हरनि समाव थाब थाब जानांगौ आरो नोंथां मानो होनोब्ला राइट टाइमाव जानांगौ नोंथां मानो होनोब्ला जोंङ थाब जायाब्ला हरनि बार'था एगार'था एकथा गामाव जादला हैयोब्ला जोंनि उन्दुनायजों थटाइमिंआ मिलायनो नागिरा नोंथां। दा जोंनि दैहायाव मा जानोसै दोगोन सक्तिया मिलाया नोंथां जानोसै जोङो नोंथां। थां नङा होमबा जानाय लोगो लोगोनो बिसिनिाव दुमफ्ला बिदि जानोसै नङा नोंथां अब्ला मा जानोसै देहायाव दोगोन जानो थाखाय सम नांगौ नङा होमबा नों दा बियो देहाया बिराद खस्थ' मोननोसै आरो हारसिंनो जेब्ला उन्दुलांनोसो सै देहाया हारसिङै गेलदांदां जानानै थानानै खस्थ' मोनबाय थानोसै आरो दोगोन जानायाव नोंथां। दा बेफोरावबो जोंनि देहायाव लोमजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नों नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नङा होमबा नोंथां। जोङो उननि समावहाय सावरायफिनसै नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आङो जोब ोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय माखासे मिथियैफोरखौ आं मिथिनो मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांजोंबो गोबां मिथिनो हाबाय सावरायलायनानै दसे समाव सावरायनानैबाबो नङा होमबा नोंथां। ओंखायनो नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोनथोंसै।